नोंथाङा आंनि राव खोनादो।
औ खोनादों नोंथां। नोंथां नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन आं सावरायजागोन ना नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो आयदाखौ बुंसै नोंथां।
औ।
बर'नि दोरोङारि जानाय-लोंनायनि सायावनो सावरायनोसै नोंथां
औ जागोन दे।
औ नोंथां, बर'नि औ जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय-लोंनायाथ' गोबां दङ ना जेरैहाय औ जेरैहाय अनला दाउ, सबायाइ दाउ, अमा बेफोरबायदिनो आरोहाय नारजि अमा, मैथा ना बिदिनो गोबां बायदि बायदि आरो ना नोंथां
औ। औवा मेवाइ ना?
औ औवा मेवाइ बिदिनो गोबां दङ आरो
औ
आङो एसे जोंनि दोरोङारि बर'नि बे अनला दाउखौनो नोंथांजों एसे गुवारै सावरायनोसै नामा
औ सावरायनो हागोन।
औ नोंथां। जोङो अनला आरो दाउखौहाय बोरैहाय संनाय जायो बेनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै आङो बि दिब्ला
औ
जेरैहाय जोङो अनलाखौहाय बोरै सङो अनलाखौ जोङो संनो थाखाय गिबियावनो माइरं नांग्रोगोन, माइरंखौहाय जोङो दसे समनि थाखाय दैयावहाय सोमनानै दोनग्रोनांगोन, बिनि फ्राय दसे सम सोमनानै दोनखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ जोङो सुखांनानै लागोन आरो मोजाङैहाय दैजों बिनि दैया जाहाथे मोजाङै गसरो, जोंनि बे माइरंखौ देनायावहाय आथा आथा बा सिथाबा बिनि थाखाय जोङो बिनि दैखौ मोजाङै गसर लांथों होननानै खिरखाफोरावहाय दसे समनि थाखाय सुखांनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां। बेखौहाय औ बेखौहाय जोङो सुखांनानै दोनबाय फारसेथिंजाय हरै जोङो अनला संनो थाखाय जोङो दैखौहाय मोजाङै गोदौहोनानै लाग्रोगोन आरोना नोंथां। बिनिफ्राय जोङो जाय दाउखौ होनानै संगोन नालाय जोङो दाउखौहाय मो जाङैहाय गोदानानै सुनानैहाय जोङो बेखौ मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोगोन आरोना नोंथां। थावजोंहाय बिदिनो संख्रै, हालदि पियास बायदिसिना जोंनो बे अनला संनायाव मा मा मस्ला नांगौ बेखौ होनानै मोजाङै जोङो दाउखौहाय एवफ्रामनानै लागोन आरो बेनिफ्राय जोङो अनलाखौहाय जोङो दै सरनो दोननायखौ जोङो बे माइरंखौहाय उवालाव बा दिंखियाव नङाब्लाबो जोङो नै दानि जुगावथ' जोङो गोदान मुगा हिसाबै मुगाजों गोरोबफानानै सोलिनायखौ नुदों, जेरैहाय ग्राइनडारफोराव देनायखौ नुनो मोनो। ओरैनोथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो देंखि बा उवालावनो देनानै संबोदों। जोङो जायखि जाया बे बखौहाय उवाल बा दिेंखियावनो देनानै लानो हायो बेनिफ्राय बेखौ जोङो मोजाङै देना लाखांनायनि उनावहाय जा जोंनि अनला संनो थाखाय दै फुदुंनानै दोननाय बेयावहाय जोङो खारैखौ होगोन आरो खारै जोंनो अनला संनो थाखाय खारैया जोंनो गोनांथार आरो गोनांथार मुवा
औ औ
जोङो जाय दै गोदौनो दोनदों बेयावहाय जोङो बेदरखौ होनानै लाग्रोगोन आरोना नोंथां जाहाथे बेदरनि रसाहाय मोजाङै ओंखारो बेदरनि बिदैया बेनि थाखाय जों होनानै लाग्रोगोन आरो मोनसे खोथा नोंथां ओ जों जा हाइजें बा सामब्राम गुफुर होनाय जायोना नोंथां बेखौहाय जोङो बेदरावनो होफानानै लाखाजायो बा जोङो अनला देनायावनो देफानानैबो लाग्रोजायो
औ औ औ
बिनिफ्रायहाय जोङो औ नोंथां आरो जा जोङो अनला दे संनो थाखाय जा माइरं देनानै लादों बेखौहाय जोङो गाव गोरानैनो जोङो आखाइआवहाय दै गोदौनाय गोदौनायावहाय मोजाङै सारनानै होगोन आरो नङाब्लाबो जोङो बिदिया एसे गथा जा खानो नागिरो नालाय नोंथां। बेखौ जोङो दै गुदुङावहाय दाबोर बा गामलाफोरावहाय मोजाङै गलायनानैबो लाग्रोजायो नोंथां।
औ
जाथे बियो गथाखाया बिनि थाखाय। बेखौहाय जोङो मोजाङैहाय गलायनानै लाग्रोनानै जोङो अनला जाय दै गोदौनाय बेयावहाय जोंङो लखबनानै होगोन। बेवहाय जोङो अनला ओंख्रियावहाय एसे मा बुङो बेखौ खारै जायखौ खारै बुङो जोङो बे खारैयाव एसे बुरजा नांगौ जायो नालाय नोंथां। अनला ओंख्रि संनायाव जोङो हिसाब मोना ना बेसेबां होनांगौ। बेखौहाय जोङो खारैखौ एसे एसे होनानै जोङो नायनानै लाग्रोनाय जागोन आरो।
औ
साखि साखि एसे एसे बिदिनो होदेरलांबाय थागोन नोंथां। बेनिफ्राय जोंनो अनला संनायावहाय बिदिनो संख्रि जायखौ बुङो जोङो संख्रि बे संख्रि आरो हालदि मा बुं ङो खारै बि बिसोर मोननैखौहाय जोंनो गोनांथार नालाय औ औ बिसोर मोननैखौहाय नांथारनांगौ बिसोर मोननैयाहाय संख्रि आरो खारै अनला ओंख्रियाव सं ख्रि आरो खारैया मोननैजों गोरोबलायबासो जोंनि जा जानायनि मोदोमनाय बा गोथाव बेयो फैयो। आरो दुन्दिया बोथोरनि दिनब्ला जोंनो जानाय लोंनायाव एसे खुहाबनायनि थाखाय दुनदियाखौबो गोनां जायो नालाय जोङो मोननो गोनांआवहाय जोङो दुनदियाखौ होनाय जायो नोंथां। आरो‌ बिनि सोमोन्दै नोंथाङाबो सावरायजागोन।
औ औ नंगौ अब्ला ओ नोंथांनि बुंनाय बाय दिनो आंबो अ दाउजों अनला ओंख्रि संनाय बेखौनो फोरमायफिननोसै।
औ फोरमाय जागोन नोंथा
गुबुन गुबुन फोरमायनो
नोंथाङा मा फोरमायनो सानदों बेखौनो
दा जोंनियाव औवा मेवाइ जों जोङो अनला ओंख्रि संनाय बिनि सायाव आं एसे फोरमायनोसै। दा जोङो अनला ओं ओंख्रि संनो ब्ला जोङो गिबियावनो औवा मेवाइ औवा गोरलै गाजालि खिलिहांनाय जों बेखौ दानना लाग्रोनाय जायो। आरो बेखौ दानना लाबो बोनायनि उनाव जों बेखौ- - बिनि माखासे बिखंखौ जोङो साफा खालामना लाग्रोनाय जायो। साफा खालामनायनि उनाव जोङो बेखौ मोनसे थुख्रा थुख्रा ओ फिसा फिसा हाना लानानै साननैसो जोङो बेखौ दोनना होननाय जायो आरो मोजां बयामाव लाखिनाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोङो बेखौ सम सम सान्दुङाव दिहुनन्नानैबो दोननो हायो। आरो जोङो मोजाङै जोथोन जाहाथे सेवा बायदिहै जोङो मोजां फोराननानै बेखौ सोना दोनोब्ला मोजां आरो‌ बिनि उनाव जोङो जेब्ला बै औवा मेवाइखौ संगोन अब्लानिया जोङो बै औवा मेवाइखौ इसे लानानै थाव गुबै एसे होनानै बेनिफ्राय जोङो मा खासे जेरैबायदि जों जिखिनि मस्ला मस्लि होनो जोङो बेखिनिखौ देफानानै होनोबो हाखायो। जेरैबायदि जोङो बानलु आ सामब्राम गुफुर हाइजें आरो जोङो गोसोबायदि गावनि मस्लाफोरखौ होना लानो हायो। बेखौ जोङो गिबियावनो एवफ्रामना लानानै ओ एवफ्रामना लाना नायनि उनाव जोङो जेब्लानिखि बिनि मोजां मोननाय जायो एसे
अब्लानिया जों बेयाव दै होनानै आरोबाव दैखौ मोजाङै गुदु ग्लब होनायनि उनाव जोङो सो बेबायदिनो दिंखियाव देनानै लानाय माखासे अन गुन्दैफोरखौ नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों जों दिंखियाव देनो हायो उवालाव देनो हायो ग्रेन्डार मेसिनजोंबो आथिखालाव देनायखौ जोङो मिथियो थिग बेफोरबायदिनो जोङो जायखिजाया जेजों सुबिदा बेजोंनो जोङो अन गुन्दै जेरैबायद दि जों माइरंखौ सुनानै माइरंखौ एसे फोरानब्लबनानै जोङो देख्रेबना लानाय जायो। बे देना लानायखौ जोङो बे गोदौबाय थानाय ओंख्रियाव जोङो होसननानै जोङो ओंख ओंख्रिनि बे माखासे ए अन गुन्दैखौ जोङो आखाय फारसेजों होनानै बा आखाइ फारसेजों जोङो सागनजों एरनाय हुदाखौ खालामबाय थानांगौ। अ नोंथां बुंदोंमोन बिफ फोरबायदि खालामाब्ला अन गुन्दैआ अन लाथा जायो होननानै बा लदा जायो होननानै थिग बे
औ
बायदिनो बेफोर थाखायनो जोङो अन गुन्दैखौ आखाइ फारसेजों होनानै आखाइ फारसेजों जों ङोस आख आखल नायबाय थानाय बेख हाबाखौ लानांगौ आरो बेनि उनाव जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरैबायदि अन गुन्दैखौ सिगाङावनो दैजों गलायना लाग्रोयोबा जोबोद मोजां जायो।
जोङो
बेनि उनाव जोङो
जेब्लासिम होखाङो अब्लासिमहालागै जोङो बे आ सानाय हुदाखौ खालामबाय थानांगौ आरो बेनिफ फ्राय जोङो बेयाव माखासे जोंनि ओज जेरैबायदि संख्रै होलाय बेफोरो आर' जोङो अनला ओंख्रि संनायाव जोंनि गोनांथार मुवायानो जाहैबाय खारै
औ खारै औ
औ नांजासे होयोब्लासो बै औवा मेवाइनि माखासे उम गथा गथा थानायफोरा मोजाङै रुयदुबजोबगोन। आरो बेफोरबायदि रुइदुब नानै बा गलायजोबनाय जायोब्लासो लाव लाव जायोब्लासो आरो बे लाव लावनिफ्राय गथा महर लायोब्लासो जोंनि अनला ओंख्रिया गोथाव जायो आरो। ओंखायनो जोङो खारैखौ मोजाङै रोखोमनि होनानै लानाया जोबोद गोनां आरो।
औ नोंथां
बेनि उनाव जोङो जेब्लानाखि बे ओंख्रिया मोनगोन अब्लानिया जोङो बेखौ खांना लाबोनानै जों गुदुं गुदुं जायोब्ला जों बे अनला ओंख्रिनि थावनायखौ मोननो हायो होननानै मिथियो आरो। थिग बेबायदिनो बोथोर लानानै जोंनि दुन्दिया बा, गंगार दुन्दिया जानाय समाव जोङो बैफोर बेफोरबायदिखौ जोङो सिफ्लेनानै मोननाय समाव खांनोसै समनि एसे सिगाङाव होयोब्ला बैफोरनि मोदोमनाया बांसिन फैयोबा आरो गोथावा बां सिन जायो होननानै फोथायो आरो। आरो बेफोरबायदिबो जानायखौ जोंनि ओनसोलफोराव नुनो मोननाय जादों।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां। अब्ला दे गोजोन्थों!